खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ फ्रियैनो दङ'
नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओं जेनेबा आथिखालाव नोंसिनि गामियारि थासारि एबा गोदो नोंसिनि गामियारि थासारिफोरनि गेजेरावहाय नुजानाय माखासे फारागफोर एबा गामियारि थासारिफोरनि बागै एसे सावरायनो नै बा फोरमायनानै होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन नोंथां
उम होमब्ला आंनो एसे फोरमायनानै खोन्थादो।
ओ दानि थासारिजों गोदोनि थासारिजों जोबोद फाराग जाबाय ओ गोदो ओ गोदो जों जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियावनो हाफोरनिफ्रायबो गोबां प्रब्लेम फैयोमोन जायनि जाहोनाव लामा सामा ओ मोजां नङामोन बिनि सायाव अखाबां खाहाबाथाय ओ न'निफ्राय जेरावबो ओंखारलांनो हायि जायोमोन।
ओं।
दाना गोबाङानो सोलायनाय फैबाय दानिया लामायाबो ओ मोजां ओ जाबोनो हमबाय आरो ओ ओ गोदोनि गोदोनि दिनावहाय ओ जेरैबायदि ओ आबै आबौआ बुंनाय बायदिब्ला गोदो जोबोद जों थानाय ओनसोल बा जोंनि जायगायाहाय गोबां हाग्रा बंग्राजों हाग्रा बंग्राजों ओ गोदोसोनानै थायोमोननो एसेबो साफा नङामोन ओ आबै आबौआ बुंनाय बायदि ब्ला दा जोबोद सोलायनो हमबाय होनदों आरो। आरो गोदो ओ गोदो बेफोरबायदि जों दा जेरै थायो बेफोरबायदि थानोबो मोनामोननो जिब जुनारफोर फैनानै जोबोद ओ दिसस्टार्ब खालामफैयोमोन आरो।
औ।
ओ दानिया गोबाङानो सोलायनो हमबाय लामा सामा बा ओ ओ सेन्टार टाउनफोराबो मोजां जाबोनो हमबाय ओ गोदो जोंनि ओ जोंनि ओनसोलावहाय ओ नानै ला दखानबो गैयामोननो खाथियाव गोबां गोजान जायगा हान्थिनानै थांनांगौ जाहैयोमोननो जायनि जाहोनाव जोङो माब्लाबा ओंखाम बोथिसेखौबो राननांगौ जाहैयोमोननो।
औ।
ओ दा गोबां सोलायनाय फैबाय जों ओ दाबो ओ दा जोंनि ओनसोलावहाय दा बर्थमान मोजाङानो आरो नों नोंथांमोननिखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन अब्ला खोनासं नोंथां।
औ।
जेरैबायदि नोंथाङा दानि बावै ओमफायो गोदो थ' हाग्रा बारि सोमोन नालाय। ओमफायो गामिफ्राबो जेनेबा गामिफ्राव न'खर अनजिमायाबो खममोन नालाय। बेखायनो हाग्राफोर बिदिनो बुंफबना था थायोमोन आरो हाग्राफोराव बांसिन। सोलोंथाइबो गैयामोन गोदोनि समावहाय आरो सोलोंथाइ लानो बेसेबांबा गोजानावसे थांनांगौ जायोमोन गोजानजों मोनसे गोजान मोनसे मोनसे फरायसालि थायोमोन ना गोदो बिनिखाय एसेबां मान मानि जौगानाय नङामोन आरो। गोदोनि मानसिफोरनि जेनेबा मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बायदिफोरा आबाद दिफोर बायदिफ्राबो आरो सोलोंथाइ बि थिङाब्लाबो आथिखालावथ' जों बयबो नुखादों सोरखार- फ्रानो लामाफोर बानायबाय आरो सुबुं अनजिमायाबो बांनाय लोगो लोगो जे एसे एनै हाग्रा दंमोन बेफोरखौहाय दानफायनानै थानानै थानांगौ जाबाय आरो न' लुनानै जेनेबा हाग्राफोर दानस्रांलाबायनानै। ओमफ्राय दा बेफोरबायदियावनो हाग्राफ्रा एसे खमायलांनो हमबाय आरो दंबावो बिदिनो गावबा गाव बारि मोनसै बिदिनो फिसा फेनला बारिफोर बेफोर बेफोर एसे एनै हाग्राफोर थायो जेनेबा दंफां लाइफांफोर बेफोर बेफोरबायायदिल' नुसै आरो जेरै हाजोफोर बेफोरबायदिल' नुसै आरो गोदोनि बायदि इसिबां मानि नंला फरायसालिफ्राबो खाथि खाथियावनो एसे जाबाय खाथि खाथियावनो गंनै गंथाम गाहाम थायो दाना गोजान गोजान एसेबां मानि थांनो गोनां गै ला आरो गोदोथ' मोसा लख्रा ओंखारोमोन ना आथि खालाव जों बिदिफोरबायदि मोसा लख्रा मैदेरफोरखौ नुनो मोनबांलिया आरो लामाफोराबो मोजां ओमफाय इदि स्कुल फरायसालिफोर फोरावबो थांनो सुबिदाफोरा बांनायखाय आरो सोलोंथाइ बिजोङा बांनायखाय आथिखालनि साननाय हनायफ्रा गोदोनिख्रुइ एसे जौगासिननाय जाबाय आरो ओमफ्रायो मावनाय दांनाय जेनेबा आबाद बिथिंफोर माबा मोनसे बिदिनो गावबा गाव बिजनेसफोर मावनायफोराबो एसे जौगासिनाय जाबाय आरो गोदोनिख्रुइ आथिखालावहाय
औ औ
साननाय जेनेबा सोलोंथाइ मोनबानो मानसिया एसे जौगासिनो हायो नालाय आथिखालावथ' दैमा दैमाफोर जेनेबाब दैज्लां बोथोरबाबो एसेबां मानि दिस्टार्ब जाला गोदोसो दैज्लां जेनेबा दैज्लां समावहाय अखाफोर बांखाफोर हायोमोनबा दालांफोर बायदिसिनाफोर गैयामोन नालाय दैमा बिलोखौ बारलांनो सुबिदा मोनामोन आथिखालावथ' दालांफोर थाबाय नालाय जेनेबा दैज्लां बोथोराव अखा हाबाबो बारलांनो जेनेबा इसेबां मानि उसुबिदा जाला आरो सुबिदायानो जाबाय जोंनियाव
औ
जेनेबा नोंथांनि गामियावबो दैज्लां बोथोरावहाय उसुबिदा जायो नामा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि - जोंनि एरियायावहाय दा गोबां दैज्लां बोथोराव खस्थ' जानायखौनो नुनो मोनो जोङो मानो होनोब्ला जोंनि ओ अखा जुब - जुब हाबाय थाबोला जोंना हाजो खाथि नालाय हाजोनिफ्राय दै बोहैबोयो बिनि अन दा ओ ओ दैमायावहाय दाबो जोंनि ओ बे जायगायावहाय दालांखौ होनाय जानाय नुवाखै मानो होनोब्ला दैमाया जोबोद गुवार आरो गोथौ बेयावहाय दालां होबाबो माने दालाङा थाया आरो।
औ।
बेफोरबायदिनो दैमा खाथियाव नट थानायफोरना न'फोरा लोम साव फैजोबो न'फोरा।
ओं।
दैलां बोथोरबाथाय माने एसे उसुबिदायानो जायो जोंनि एरियायावहाय मानो होनोब्ला जोङो जेरावबो थांनो होनबाबो थांनो हाया ओ डाक्टार मेडिकेल थांनो होनबाबो जोंङो ओ जोबोद खस्थ'जों हान्थिलांनांगौ जायो आरो।
औ।
जोंनि नैबे एरियायावहाय जोंङो दिनै माबा मोनसे हरखाब जाना होब्लाबो जोङो ओ अखा हाबाय थाब्ला बा ओ बेफोरबाय बिदिनो एसे प्रब्लेम जायो आरो जोंना। गारि गारि मथरबो बारा फैखनो हाया जाहैयो।
औ होनोमब्लाथ नोंथांनि गामियाव जोबोर खस्थयैनो दं दासिमबो।
औ नैबे दो ओ औ। ओ दैलां बोथोराव बांसिनानो खस्थ' जायो मेसेंआवलाय एसे ओ बांद्राय अखा हाया नालाय मेसें बोथोराव एसे मोजांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि दैमा खाथि बा दंना गैया दै लोमबोनायखौ नुनो मोनो ना मोना?
जोंनिथिं बुंनो थांब्लाथ जेनेबा इसिबां माने गिदिरद्रायबो गैया फ्राय दालां दंजोबो आरो ओमफ्रायो जेनेबा मोनसे दंङ। बेयो इसिबां मानि देरा। इदिनो दसेनो दहम देरो दसेनो सेमो ओमफायो थांनो थाखाय सुबिदा दं आरो बेजों थाङाबाबो बेलेगजों एसे लामा गोलावजों थांनो थाखाय जेनेबा टाउन फारसे मोनहैनो थाखाय लामा दंङ बे जाय सर्टकाट लामा बे लामायावहाय मोनसे दालां गैयि दैमा बोहैबोयो आरो। इसिबां माने उस सुबिदाथ होननानै बुंजाया जोंनियावहाय एसे मोजांङानो। होननांगोन आरो बिदिनो गारि मथरफोर खारनो हायो। मा होनदोंमोन नोंथां।
अ आंङो - आंङो बुंदोंमोन जोंनि नैबे जों जि गामियाव थायो बियो एसे ओ टाउननिफ्राय बा एबा माबानिफ्राय एसे भिट'रिया जोंनिखौ एसे जानसिनाव होननो हायो आरो जों गामिखौ।
औ।
बिनिखायनो सरखाराराबो बारा नायसहरसना मानो होनोब्ला लामा बिथिंफोरखौ आरो।
औ।
उन उनफोराव लासे जाहैगोन होननानै जोंङो मिजिं थियो आरो।
औ बिदिनो लासै जालांगोन होननानै आंबो एसे नुहरो। दों आरो दा।
सोलायनाय बायदि औ सोलायनाय बायदिब्लाथ'। गोदोनि बायदि गोदो जि आबौ आबैया बुंङो बुंबोदोंमोन बेबायदिथ' नंद्रायला दा एसे सोलायनाय
औ। होमब्ला नोंथांजों बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनो मोना गोजोननाय थाबाय। आरो उननि समावबो जों सावरायलांबाय थानो मोनगोन होननानै आसा खालामो।
थारैनो नोंगौ नों। थां।
जोंनिया समाबो जाना फैगासिनो।
औ नोंथां।
औ। आरो उनफ्राव। बेफोरनि बागै सावराय मोनगोन होननानै आसा थाबाय।
औ औ नोंथां थारैनो।
ओं गोजोन्थों नोंथां एसेनोसै होमबा।
औ औ।